औ हेल'
औ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
औ औ नोंथाङा दा फ्रि नामा
औ फ्रि
ओ औ आं मोनसे आयदा लानानै नों थांजों सावरायनो थाखायसो नोंथांनाव फन खालामनाय जादोंमोन आङो
औ
सावराय सावरायजागोन ना औ औ थारमाने आं सावरायनो साननाय बाथ्राया ओरै आरो
औ
आ जोंनि गामि ओनसोलाव
उम
आथिखालाव लाइमोनफ्रा बांसिन बेखार जेंनायाव गोग्लैनानै दं नङा होमबा
उम
दा बे बेखार जेंनाफोरखौ माबोरै सुस्रांनो हागोन आरो बेखार जेंनाया माबोरै जोंनि गेजेराव सोमजिनाय बेनि सायावनो ओं सानैनि बाथ्राया सावरायनो सानदों आं नोंथांजों
औ
दा आङो होमबा आंनो एसे जागायग्रोनोसै नङा होनबा
औ
आं एसे जागायग्रोनो सानबाय
उम
दा ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलाव बेखार जेंनाया
उम
सिगांनिफ्रायनो दिनैनि थासारियावबो बांसिन
औ
खौनो बुंजायो थार माने बेखार जेंनाया जोंनि ओनसोलाव फ्राय दासिमबो दङखौनो बुंनो हायो
उम
जाउनाव माब्रै जादों होननानै बुङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलफोराव गोबांथार बेबायदि
उम
फरायनायनि बेलायाव आं सांगग्रो बुंग्रोनो सानबाय फरायनायनि बेलायाव
औ
बेबायदि गोबांथार स्कुल कलेज बेफोरो जोंनि ओनसोलाव गोबांथार गैसोआ
उम
जाउनाव फरायनायनि बेलायाव जोंनि लाइमोनफोरा गोबां दुरबलथायाव गोग्लैनानै दङ दिनैनि समावबो बुंनो थाङोब्ला बेखो आ ओनसोलावनो जोंहा गोजौ फरायसालिनि जेंना गोबांथार गोजान गोजान थांनानै दिनैनि समावबो फरायहैनो गोनां जायो गोदोनि सम समखौ गोसोखाङोब्लाथ' जों गोदोनिखौ खोब खासि बिसि मोनहरो नाथाय दिनैनि सम समावबो फ्राय गोबांथार ओनसोलफोराव स्कुल गैया एभेन जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबादि स्कुला दिनैसिम गैसोआ
औ
आरो जोंनि गामि ओनसोलनि लाइमोन फरायसाफोरा
औ
गोबांथार बेबायदि गामि ओनसोलाव थुलुंगा होग्रा बेबायदि मोजां मोजां दिनैनि समाव लाइमोनफोरबो जोंनि ओनसोलाव गैया जाहोनाव फरायनायनि बेलायाव गोबां लाइमोनफोरा दुरबलथा जायो जाउनाव जोंनि ओनसोलाव बेखार जेंनाया बांसिन जाबाय खामानि दामानि गैला बायजोआव थांनानै हाबा हुखा मावहैनो गोनां जाबाय गुबुन रायजोआव थांनानै
उम
रां खामायहैनो गोनां जाबाय बेफोरबायदि जेंनाजों जोंनि ओनसोलाव भुगिनांनानै दङ बेफोर
औ
गासैबो जेंनानि गुदिया जोंहा
ओम
सोलोंथाइ सोलोंथाइनि जेंनाजों जोङो भुगिनानै दङ बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव बेखार जेंनाया बांदों बेखार जेंनाजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव आबाद मावनायनि हाराबो गोदोनिफ्राय नायोब्ला
ओम
ओ गोबां एसे खम जाबोनाय बायदि आङो नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव हेलौ ऐ आबाद मावनायनि बेलायाव जोंहा माइ आबादखौ बर'फ्रा मावो नङा होमबा
ओ
माइ आबादनि बेलायाव जों बर'फ्रा आबाद मावो नाथाय खायफाया दैलांफा मानि ओरैनो थायो माइ आबाद मावालासिनो खायफाया दुब्लिफोरखौ ओरैनो जोंहा बानाय जों लोगोसे गावनि मावनो बानाय बेफोरबादि आरो
अ
न'खराव ओरैनो थानाय बेयो जोंनि ओनसोलाव माखासे गोबांथार गैसोायाब्लाबो खायफा खिनि मानसिफ्रा दङ जाउनाव बेखार जेंना जानायनि जाउनाव दा बेफोर खामानिखौ मावैनि जाहोनाव जोंनि फरायसाफोरा बेखार जेंनायाव फ्राय गोग्लैबाय आरो बेफोरबायदि हाबाफोरखौ मावबाय था थायोब्लासो जोंनि लाइमोनफ्रा थुलुंगाखां मोनो नंङा होमबा आंबो आबाद मावगौमोन दा बेबायदि आरो खायफाया जोंना फरायनायजोंल' जोंङो लांजोबनो हा गोन बेबायदिबो नंङा नाथाय जोंनो फरायनायखौबो गोनांथि आबाद मावनो थाखाय जोंङो फरायनायनि गोनांथि जोङो माइ आबादखौ माबायदि मावो फाथो आबादखौ माबाददि मावो आलु आबादखौ माबा दि मावो बेबायदिनो गुबुन गुबुन आबादफोरखौ जोंङो माबादि मावो बेनि गुनाथ' जोंनावबो थानांगोन दा जोंङो गुन खौ मोनो जायनिफ्राय सोलोंथाइनिफ्रायसो मोनो नंङा होमबा
औ नंगौ
दा जोंङो बेखिनिखौ आरजिनो थाखाय जोंङोनो एसेब्लाबो सोलोंथाइ लाथारनांगोन अब्लासोना जोंनि मावनो लानाय हाबाफोरा जोंङो मोगथां जागोन जोंनि ओनसोलाव गोबांथार बेबायदि मावनानै जानो थाखाय दारिमिनफोर गैया इडास्ट्रि गैया जोंनि ओनसोलाव बेबायदि गैयिनि जाउनाव जोंनि गोबांथार बर' लाइमोनफोरा आं दहाय बुंनाय बायदि गुबुन रायजोआव थांनानै हाबा मावनानै जानो गोनां जादों।
ओ
लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बेबायदि लाइमोनफोरखौ इनकारेज खालामग्रा सुबुंङा गोबां खम बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव बैफोरखौ थुलुंगाखां लानानै खामानि मावनो थाखाय दिनैसिम सुजुग सुबिदा मोनाखै जोंनि ओनसोलाव खायफा सुबुंफोरा मावनानै जानाय बायदि बेफोरबायदि मावनानै जायोब्ला बेखार जेंनाया जोबगौ होननानै आं सानो खायफा सुबुंफोरा मावनानै जायो जेरै गोबांथार मानसिया नङाब्लाबो खायफा सुबुंफोरा फुख्रियाव ना फिसिनानै जानाय ब्रयलार फार्म खुलिनानै बयलार फिसिनानै जानाय अमा फिसिनानै जानाय आरो गोसो गुदुंफोरा आबाद मावनानै जानाय जोंहा गोबांथार आबाद बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै जानो हायो दा बैफोर आबादफोरखौ मावनानै जानानै जोंहा गोबांथार लाइमोनफोर जाय मानसिया हाबा मावदों। बैफोरनिफ्राय सोलोंनो थुलुंगाखां मोनो नाथाय जोंनि ओनसोलाव गोबांथारानो गैया खायफाया बेफोरनिफ्राय बोरै थुलुंगा लानानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव फरायनायल' नंङा गासै गासैबो बिथिंङाव जोंङो जौगाखां जानो हाब्लासो जोंनि समाजनि जों बेखार जेंनाखौ जों फोजोबनो हागोन आरो जोंनि ओनसोलाव बेखार जेंना बारायनायनि जाहोन गुबै जाहोना जाहैबाय। गोबांथार जोंनि बर' लाइमोनफोरा
औ
गाज्रि मुवा बेसाद बाहायनाय जौ बाहायनाय ओ गान्जा बाहायनाय डेनड्राइद बाहायनाय ड्राग्स बाहायनाय बेफोराव जोंनि खायफा सुबुंफोरा लोब्बा दङ दा बैफोरखौबो जों होखारनो हानांगोन बैफोरनिफ्राय जोङो जानगार जानो हानांगोन अब्लासो जोंनि लाइमोनफोरा आ मोनसे थुलुंगाखौ मोनगोन जे
उम
जोंनि ओनसोलाव बेबायदि गैया जोंनि ओनसोलाव मोजांथार सुबुंफोर दङ बेनिखायनो आंबो मोजां जानांसिगोन दा जों बैफोरबादि जाय सु सुबुङा आ बेफोरबायदि गाज्रि हाबाफोरखौ मावनो थुलुंगाखां होयो बैफोरबादि मानसिखौ जोङो खेंसालियै साजा होथारनांगोन आयेनारि बाहाबै जोंसो साजा होनांगोन जे बैबादि गाज्रि सुबुङा जोंनि ओनसोलाव थाबाय थानाय मोना जोंनि लाइमोनफोरा सोलोंनांगोन जे जोंनि ओनसोलाव मोजांथार मानसि दङ आं बेनिफ्राय फल' खालामनानै आं बेबायदि जागोन बेबायदि सोलोङोब्लासो जों जोंनि समाजखौ मोजां फारसे लाबोनो हागोन आरो जोंनि बेखार जेंनाखौ जोङो फोजोबस्रांनो हागोन। दा आङो जिखिनि हायो आंनि फारसेनिफ्राय बुंबाय दा नोंथांनिफ्राय आङो फंनैसो मिथिनो लुबैगोन दा नोंथांनि ब बिदिब्ला नोंथाङा मा राहा लायोब्ला मोजां जागोन बायदि नोंथांनिफ्राय नुहुरो?
नंगौ नोंथां बुंनाया थिगानो बा सैथोआनो बे जोंनि गामि ओनसोलाव सोलिनाय माखासे ओ जे नोंथाङा बुंदों माखासे निसा जुवा बेफोरनि खोथा बेफोरनिफ्रायबो माखासे जोंनि लाइमोनफोरा गामि ओनसोलाव ओ गोग्लैसोनानै बेखार जानाया दासिमबो जोंनि गामि ओनसोलाव जों नुनो मोनो एबा सो सोलियो एबार सोलिगासिनो दं।
नोंगौ।
नाथाय जोङो
ओ नोंथाङा जेरै बुंदों जेरैबायदि बुंदों लाइमोनफोरा बेखार जानानै थादोंबा थागासिनो बा माखासे मावनाय दांनाय आबादफोराव लो लोरबां जालांबाय खम जालांबाय बेफोरनि जि ओ लाइमोनफोरनि गिबि बेफोरबायदि माखा से जेंनाजों मोगा मोगि जानायानो जादों माखासे जुवा बाहायनाय। बेखौ जोङो थोंजोङै नुनो मोनो। जुवा बाहायनाया ओ गोदोनि समावहाय खोब दानि आथिखालनि बायदि माखासे ओ जेरै बुङो गान्जा देेनद्राय बेफोरखौ गोदोनि समाव नुवामोन जौनि अन गा निसाखौ आरो आथिखालावथ' नुनो मोनो बे जौनि जौजों लोगोसे जौ आथिखालावहाय जे बानायनाय ओ गुबुन हादरनिफ्राय बानायनाय जौ बेफोरखौसो बाहायनानै थाखा रां खरसा खालामनानै
औ
आं थाखा रां खरसा खालामनायजों लोगोसे माखासे निसा खौ बाहायो बेफोरखौसो बांसिन बाहायग्रा जालांबाय। बायेरायाव फरायनायजों लोगोसे आरो ओ बिमा बिफानि फ्राय ओ रां बिनानै ना।
ओम ओम नंगौ
से लाइमोनफोरा गामियाव थानो बानाय मावनो बानाय ओ गोजानाव थानानै हस्टेल थानानै फरायनायजों लोगोसे बेफोर निसाखौ बाहायनानै जेला न'आव फैफिनो अब्ला सोलोंथाइखौ मोजाङै आबुं खालामजोबोैयाव जेब्ला न'आव फैफिनो अब्ला जेब्ला गामि ओनसोलाव था फैफिनो अब्ला लाइमोनफोरा बेफोराव माखासे जेंनाफोरजों भुगिनानै
औ जाया औ औ जायो जायो नंगौ नंगौ नंगौ। नोंथाङा जेखिनि बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा जेखिनि बाथ्रा बुंबाय गा सैथोआनो जोंहा समनि आंखालाव उन समाव समफोर मोनोबा बे आयदाफोरनि सायावनो जों सावरायसै नङा होमबा दा जों लाखि खिथ'नोसै नङा होमबा नोंथां औ दे।